औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा माबोरै दङ?
औ आं दासान्दि मोजाङैनो दं नोंथाङालाय माबोरायदि दं
औ आंबो मोजाङैनो दङ जों दा दावबायनाय नि सायाव सावरायनोसै नोंथाङा एसे खोनासंलांनो हागोनना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ दावबायनाय बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जेरै जों खारनाय, बारनाय, फरायनाय
औ
औ गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोङो जोङो फार्स्टआवनो सोंना लाग्रोनांगौदि जे जों नखरनि फारसे
औ
औ नखरनि फारसे जों सोंग्रोनानै लानांगौ अब्लासो जोङो गुबुन गुबुन फारसेयाव जों दावबायनो थांनो हायो
औ नंगौ नोंथां
आरो जोङो जाबाय लोगोनि लोगोनि फारसे जों सोंनानै लानांगौ जायो नङाब्लाथ जोङो हारसिं थांनो असुबिदा मोनो जेरै लोगोफोरा दावबायनायाव थाङोब्ला
औ
जेरै जों दावबायनो थाङोब्ला जेरै लोगोनि फारसे आरो न खरनि फारसे बे मोननैखौ जों सोंग्रोनानै लानांगौ जायो
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जों गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्लाबो जों लोगोनि गोनांथि जायो मानोना जों हारसिं थांनो उसुबिदा मोनो।
औ नंगौ नोंथां
दावबायनाय होनना होनोब्लाथ जोंङो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थांनो हायो जेरै जोंङो ओ मानास हाग्रामा जेरै जोंङो सुकि, दारागाव बगामाटि बेफोराव जों थांनो हायो।
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो
औ नोंथां जोंना दावबायनाय होनोब्लाथ गोबां जेनेबा जोंङो फरायनायनि दावबायनाय जोंना गेलेनायनि दावबायहैनाय जोंना गोजोननाय लानाय इदिनो लोगोफोरजों थांनानै दसे दावबायहैनाय बेफोर गासिबो दावबायनायावनो गोग्लैयो आरोना नोंथा ओ दावबायनाय होनब्ला जोंना न'निफाय ओ बायजोआव मिथि मिथिस्लाबै बाथ्राखौ मोनथिनो था खाय एबा ओ बु जियि बाथ्राखौ बुजिनो ओ रोङै खामानिखौ रोंनो बेफोरबायदि जोंना दावबायहैनाय जायो आरोना
औ थारैनो नोंगौ
रो ननिफाय बायजोआव बेदिनो ओंखारलांब्ला जोंहा ओ दावबायनो थाङोब्ला गोबां बाथ्रा मिथियैखौ मोनथिनो हायो नुयिखौ नुनो हायो मोनो बिदिनो
जेरै जों गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बेफोर सोलोंथखौ जों लानो
औ नंगौ नोंथां
जेरै जोङो गुबुन गुबुन ओनसोल आरो जेरै गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जों दावबायनो थाङोब्ला गुबुन गोजान जायगायाव
औ नंगौ नोंथां
खौ नुनानै जोंङो जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो जों बिसोरजों सिनाखि खि लानानै जोबोद गोजोननाय मोनो औ आरो जों बिसोरनिफ्राय गोबां सोलोंथाइबो मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा ओरैनो मा मा जाय गायाव बेरायनो मोनखो नोंथाङा दावबायनो मोनखो
औ नोंथां आङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि खाथि खालानि जायगा जोंनि दारागाव सुकि मानास बायदि गुबुन जोंनि खाथिसिनाव थानाय गुबुन हादोर भुटान बेफोरनि अनगायैबो जोङो बगामा बेफोरबायदियाव थांनो मोनबाय आरो औ बेनि अनगायैबो आङो शिलं ओ बिदिनो थुमजां बायदियाव गिदिंनो गिदिं फेरबाय आरो
औ नंगौ थारैनो जेरै जोङो औ नंगौ थारैनो
बे बेनि गेजेरावनो जोङो गोजानखौ गोजानाव थांनायनिख्रुइ जोङो खाथियाव दावबायहैनायानो मोजांसिन मानोना जोंनि दाबाय दा बोथोराव जेनेबा जोंना माला अखा माला सान्दुं बेनि जेबो गेरेन्टि गैया बेनिखायनो जोङो औ खाथि खाला मानि जायगायावनो थांनाया मोजां आ
औ नंगौ मोजांथारैनो औ आरो जोंङो बेरायनो थाङोब्ला जेरै जोंङो गोबां रोखोमनि मिथिंगा नुनो मोनो। जेरै बिफां लाइफां औ नंगौ जेरै जोंङो बिबारफोरखौ दा जों दा बायस बिबारफोरखौ जोंङो बांसिनानो नुनो मोनो
औ
औ जेरै जोंङो मानास हाग्रामायाव थांब्लाबो जोंङो साहा बागाननि साहा बागान जों नुलांनो मोनो
औ नंगौ नोंथां।
आरो जेरै जोंङो मानासाव थांनो होनबाल' जाया जेरै जोंनो गारि म टरनि गोनांथि जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंङो जेरै मानास हाग्रामा सिङाव जेरै जों हाबनो थाखाय जेरै जोंनो जिबनि गोनांथिबो जायो। नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ नों नोंथां
औ नोंथां
औ
बिदिनो जोंना मानास हाग्रामायाव थांबाबो ओ मिथिं गानि महरजों गोबां दाउमा दाउसा जिब जुनार बेफोरखौ जों नबुय-नुबोनो मोनो औ आरो बेनि अनगायैबो जोंङो बे हाग्रामायाव थांबा जोंङो गोबां गुबुन-गुबुन हादोरनि दावबाया रि जोंङो नु
औ नुबोनो मोननाय जायो आरो जोंङो बे बे हाग्रा सिङाव हाबनानै जेरै जिब गारिजों जोंङो बेरायनो थाङो बेजों जोंङो बेजों लोगोसे जोंङो बे मानास-मानास हाग्रामा सिङाव जेरै जोंङो दैमान- दैमानि सावगारि नुनो मोनो जेरै औ आरो जों मिथिंगाया-मिथिंगाफोर खौ जेरै जों नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो।
औ नंगौ नोंथां
जेरै जों दाउमा दाउसा जेरै जोंङो बेयाव थाङोब्ला जेरै गान्दाखौ जों नुखाथारो। गान्दा दंङ जेरै मै देर दंङ जेरै आरो दाउराइफोरखौबो जों नुनो मोनबोदों औ गासै जिब जुनारखौनो जोंङो मानास हा ग्रामायाव नुनो मोनो। औ नुफेरै ब नुफेरै जिब जुनारखौ जों नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो नुनानै।
नोंथां
बे
नोंथाङाबो बेफोराव बेरायफेरनानै मोनबायना नोंथां?
औ नोंथां बेरायबाय
जेरै जोङो सकियाव थांब्लाबो जेरै जेरै गोबां रोखोमनि जिब जुनारखौ नुनो थाङाब्लाबो जेरै जोङो ओ अबावबा अबावबा जोङो जिब जुनारखौ नुनो मोनो। औ बांसिनानो बेया बेवहाय जेरै जों जिब जुनारफोरखौ लोगो मोननाय जाया आरो नुनो मोननाय जाया।
औ
औ आरो जोङो बांसिन बुङोब्ला जों मानासावनो बांसिन जिब जुनारखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जों सुकिफोराव थांब्लाबो जेरै बिफां लाइफाङानो बेल बेहाय सोमखोर आरोना। जेरै जोङो मिथिंगायारिफोरखौ जोबोद गोजोन्नाय मोनो। थांनानै आरो जोङो औ नंगौ। आरो दै बाज्रुमफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
दाथ' गरम बोथोरनि दिन
औ
गरम बोथोरनि दिन नालाय जोङो बेवहाय गासैबो मानसिफोरखौ जों लोगो मोनो नु बेफोरनि मानसिखौ नुनानैबो गोजोननाय मोनो औ आरो दारागावावबो बे थिग बेबायदिनो दारागाव सकि बेफोरो ओ समान समान जाया जेरै जोङो आलदा आलदा नुनो मोनो जेरै मिथिंगायारिफोरखौ
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो बगामातिफोरावबो बेफोरबायदिनो जे जेरै ओ मिथिंगायारिफोरखौ जों नुना ओ नुनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो जेरै गुबुन हा गुबुन हारिनि मानसिफोराबो फैयो आरो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोराबो थाङो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो गोबां रोखोमनि मानसिफोरबो फैयो गोजान गोजान जायगानि।
औ
औ नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै हो।
औ फोरमायजागोन जोंना बिदिनो ओ-हो दावबायनाय होनोब्ला जोंना सम मोनोब्ला जोंनि गोजानाव थाङालासिनो जोंनि खाथिनि ओ गुबुन हादोरजे जेरै भुटान बेफोरबायदियाव जोङो बेरायनो हायो आरो ना। नोंथां औ बेफोर बेफोर जायगायाव। थाङोब्लाबो जोङो गोबां ओ जोंनि जेनेबा गोदोर गोदोर सो नोगोर सोहोर बेफोर बेफोरबायदि नङा जोंना बे ओ हादोरा। बे हादोराव जोंना बि बिफां लाइफां हाजो हालाजों बुंफबनाय औ ओमफाय गारि मथर बायदिसिना आरो खौ बारा जोङो नुनो मोना आरो बे हादोराव जोंना गोबां सुबुं अनजिमाया खम नालाय जोंना बे ओ हादोराव थांनानै जोङो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बे हा दोराव एसे ओरै गरम जानायखौबो जोङो नुनो मोना।
औ थारैनो।
थाखायनो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ बेरायनाय होनोब्ला जोङो बांसिन ओ टाउन सोहोराव बेरायालासिनो मिथिंगानि समायना महर थासारि गोनां जायगायाव जोङो बेरायनानै गोसोखौ बांसिन मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बिदिनो टाउनफोराव थांब्ला गरम बायदिसिनाफोरखौ जोङो बांसिन मोनो आरो। ओ जोंना गारि मथर बायदिसिना जाब्रबथाय बायदियाबो टाउन ओनसोलावनो बांसिन जायो नालाय जोंना औ बिदि ओनसोलाव बेरायनायखौ जोङो बारा मोजांखौ नु हुरा आरो नों
औ नंगौ थारैनो। जों दावबायनाय होनोब्ला गोबां रोखोमनि दावबायनो दङ जेरै जोङो ओ गेलेनानै दावबायनाय जेरै फुट बल गेलेनानै मोजां मोनग्राफ्रा जेरै गावसोरनि गावसोरनि एबा ओ इयुननि बागै जेरै सानहरो बेफोरबायदिनो जोंबो थिग बेबायदिनो सानहरो
औ नंगौ नों
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
हेल'
औ खोनादों।
औ जेरै जोङो गोबां गोबां गावब गाव बाहागोखौ लानानै जों दावबायनो मोजां मोनो जेरै आं जेरै जेरै आं जेरै खारनानै दावबायनो मोजां मोनो आरो आङो गेलेग्राफोरखौ गेलेनानै मोजां मोनो जेरै फुटबलफोरखौ गेलेनानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनो। नोंथाङा मा माखौ लानानै दावबायनो मोजां मोनो? खोनादोंना नोंथाङा? हेल' नोंथाङा खोनादोंना? हेल' नोंथां? हेल' खोनादोंना नोंथाङा? जेरै जोङो दावबायनो दावबायनाय होनोब्ला गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जेरै आङो फुटबल गेलेनानै आं जोबोद दावबायनो मोजां मोनो।